हेल' हेलौ आगै खोनादोंना नोंथाङा
बुंदो
दिनै इदिब्ला जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफां आरो औवानिफ्राय आखाइजों बानायजानाय आइजें आयलानि बागै सावरायनो लानाय जादों
औ
बे सावरायनायावनो जों जेरै दंफांनिफ्राय जों दोरोङारि बायदि आरो औवानिफ्रायबो दोरोङारि बायदि बाहायनाय जायो आरो जों दंफां आरो औवानिफ्राय न' बां न' बां जेरै डेक्स बेन्स खामफ्लाय उलार दिंखि बायदिखौ जों बानायना लायोमोन बे बानायना ला नाय जों आखाइजों बा नायना लानाय जायो आरो बे आखाइजों बानायनायाव जोंनि बर' हारिनि बेलायाव दोरोङारि हिसाब बायदियै जों उम बे औवा आरो दंफांनि बेलायाव दोरोङारि जोंनि हारिमुआव बाहायनाय आगैया बेनि बागै एसे मिथियो नामा बुंनो हागोन नामा
औ औ दंफां आरो औवानिफ्राय मोननाय आरोना
औ औ
दंफांनिफायथ' जों गोबां मोनो आरो बिदिनो बिसना इफोरदि बानायनाय जायो दंफांनिफ्राय दरजा फोरखौ
औ
गामबारि खाम्फाय
औ
औवानिफ्राय ओमफाय जोङो सेनफोर बानायो बर'फोरा ना सानो आरो खाखि बानायो
औ
बिदिनो जों बर'फोरा बोरायफोरा आरो ना दाला सान्द्रि बेफोरखौ हेबना फानो माने फैसा आरजियो इफोरजों जोंनि बर'फोरा बिदिनो सान्देंगा गिसिब आरो फारा इफोरखौ माबायो आरो हेबनानै फाननाय जायो आरो जोंनि बरफोरा बेफोरजों माने जिउ खुंङो बेफोरखौ हेबनानै फाननानै रां आरजियो आरो माने गोदोनि दिनाव दाबो आरजियो।
औ वा बे दं बिफां आरो औवानि बे हेबनायाव गिबियावनो
उम
माबायदिखौ जों सायखना लायो जेनेबा ओ बेनो सेन हेबनाय दाला हेबनाय बैफोराव जों औवाखौ जे बाहायो बे औवायाव जों औवाखौ सायखना लानाय जायो नामा?
औ औवा माखालखौ लानाय जायो जों बांसिनानो।
अह
आरो
दे बुं
हिसान साल खुन्थाफोर गायनायाव औवा बुरखाखौ माने बेलेक बेलेग न'फोर नुबाथाय जोंङो औवा बुरखाखौ खुन्था हिसाबै बांसिन सायखना लानाय जायो आरो। माने बि फोर गोरा जायोना
औ
आरो सेन आरो बिदि इफोरदि हेबबाथाय
औ
औवा माखालखौ सायखना लानाय जायो आरो।
उम थिग बिदिनो जों जोंनि हारिमुआव जे जों औवानिफ्राय बाहायनाय बैफोर आइजें जेरै उम सिफुं सेन खखा बायदि आरो जों हारिमु धोरोम बायदियाव बेखौ बाहायनाय जायो। बे बाहायनायाव जों बाथौआव औवाखौ मायोबा मोनसे फोथायनानै
औ
बाथौखौ खालामनाय जायो बेवहाय जों औवाखौ खुन्थि हिसाबै बाहायो। दोरोंङारि फोथायनाय
औ बेवहाय औवा माखलखौ बायनोसै जायो।
औ जों दोरोंङारि बायदि बाथौआव जों अथ्र खुन्थिया आरो सोरबा खायसेया बाहायो सल्ल' खुन्थिया नंङा होमबा आगै? थिग बिदिनो दंफाङावबो जों दोरोङारि बायदि बिदि बाहायो दंफांनिफ्राय हाथा बेवहाय बे जोंनि हाबानि हाबायाव आरो बर' हाबा। बे हाथासुनि हराव हाथासुनि खालामनाय समाव जोङो दंफांनिफ्राय दंफां दंफांखौ हाथा दानना लानाय जायो बे हाथाव जों गाजोल दोनाय जाया
औ।
आरो गाम्बारि खामफ्लाय बे गाम्बारि खामफ्लायावबो जों गाजोल दोननाय जाया बेफोरखौ जों दोरोङारि हिसाबै बाहायनाय जायो। बे दोरोङारि हि हिसाबै बाहायनायाव जोंहा हारिमुआव सोना लानाय फोथायनाय दं नामा नोंसोर आगैया एसे मिथियो नामा फोथायनाय
औ दं जोंनि बर' हारियाव ना बे हाथानि अनगा माने हाथासुनियाव आरो ना हाथानि अनगा थारमाने बेलेगजों हाथासुनियाव ओंखाम खुरनो मोना।
औ।
गाम्बारनिफ्राय मोननाय खामफ्लाय बेफोरनि अनगा माने हौवा गोदानखौ जेराव जहैयो बेखौ गामबारि खामफ्लायाव जहैनाय जायोना बि नोङा माने माने हौवा गोदाना बेलेगाव जनो मोना आरो ना। जोंनि फोथायनाया माने गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय
बे जोंहा औवा आरो दंफांनिफ्राय जों जे दानना लायो। हान्था मेलायाव जों फाननानै मुलाम्फा मोनो बे मुलामफा खहा जानायाव जोंहा सोरबा सुबुङा बे दानना लानायजों रां आरजिनो हादों दों नामा आगैया बुंनो हागोन नामा।
औ जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माने बिदिनो जेखाइ खबाइ बिदि हेबनासो जाबोनाय माने इफोरजोंनो आरजिना जायोमोन आरो इफोरखौ जेखाइ खबाइ खेबै फानै इफोरबायदिनो फाननानै।
औ
माने बर'फोरनि मोनसे नेरसोन आरो इयो इफोरखौ माने जोंनि बर'फोर बोराय बुरैफोरा ना हेबनो आखाइजों रों जोबगौ आरो साफ्रोमबो बर' बोराय बुरैफोरा
उम्म गोदोनि सुबुंङा रोंङो आरो ना?
औ गोदोनिया दानाबो सोरबा सोरबा रोंङो।
उम्म दा जोंङो दंफां दंफां आरो ओहो औवानिफ्राय बे बानायनायखौ खम नुस सै बे खम नुनायनि बेलायाव जोंहा दोरोंङारि बायदियै औवानि फ्राय जे बानायो बे बानायनायखौ खम नुब नुबोदों बे खम नुबोनायनि जाहोना मायोबा जाहोन दं नामा आगैया बुंनो हागोन नामा?
दानाथ' जों मिसिंफोर ओंखारबायना बेफोरजों बानायनाय जायो।
औ
माने मानसिया एसे लासैै मावनाय जायो। बेफोरनि थाखाय माने इफोरजों मावबा मोजांसिन जायो आरो माने मिसिं बेफोरदि दिहुननायनिफ्राय माने इसोरना स्पिद जायो ना। बेफोरजों दोहुननाय दे ओमफ्राय बिदिनो सोलायबाय आरोदि बेलेग बेलेग जेनेबा लहाय इफोरदि ओंखारबायना आजिखालि थामा इफोरदि बेफोरजों बानायनाय जायो आरो दाना थेवबो गोदो जोब्बाय होननो हाया जोंनि बर'निखौबो दाबो जोंङो सिफुंफोरा औवानिनो जायो बेफोर बेलेगनि जानो हाया। गरखा जेरै गरखाफोरा बेफोरथ' बेलेगनि जानो हाया औवानिनफ्रायनो ओंखारनाय आरो एफोरो दङो गोदोनियानो गारजोबनो हायाना
जोंनि बर' हारियाव ओ औवाखौ जे बानायो औवानिफ्राय जे न' बानायना लायो।
औ
गोदोनि दोरोंङारिनि सुबुं सुबुंफोरा दोरोंङारि बायदियै जों औवानिफ्राय उम्म न' लुयो। सिगां समाव दानि समाव बे औवानि न'खौ नुबांनो मोननाय जाला,
मानि थाखाय नुबांनाय मोननाय जाला आगैया मिथिगौ नामा?
दा जुगावना,
औ औ
अन्थाइ बाला सिमेन्ट बेफोरदि ओंखारबाय बेफोरनि थाखायनो आरो औवानि लुनाय न'फोरा, बारहुंखा बा बा मोन से फैबाथाय, बायोना बिनि थाखायनो दा दानिया माने न'फोरखौ मोजां हामसिन बिदि लुनो नाजायो आरो सिमेन्ट बाला अन्थाइ इफोरदिजों इथा इफोरजों बिनि थाखायनो गोदोनि न'फोरा खमसै आरोना,
औ औ नंगौ थार ओरैनो बेयो सैथो, जोंहा बे सिमेट अन्थाइ बाला फैनायनिफ्राय जेनेबा सिमेटनि न' लुनायनिफ्राय जोंहा न' लुनाया खमायदों ओ दोरोङारि न' लुनायफोरा, औवानिफ्राय जेरै दंफांनिफ्राय लुनायफोरा बेफोराव खमायनाय जों नुनो मोनबोदों, बे नुनो मोननायनि गेजेर जों जोंहा दि दंफांनिफ्राय न' लुनाय आरो औवानिफ्राय न' लुनाय बे दंफांनि फ्राय न' लुनाय औ न औवानिफ्राय न' लुनायखौ जों जे बेखौ बाहायबोबाय थादों,
उम
बे बाहायबोनायाव जोंहा, मुलाम्फा दङो बेखौ जों नागारनो हाया, सिमेन्ट अन्थाइ बाला फैबाबो
दाबो जोंनि बर'फोरा इसंफोरखौ मेक्सिमाम, औवानियानो लुनाय जायो।
औ
पाकानि न'आव गरम जायो।
औ
बेफोरनि थाखाय
बिदिब्ला जों दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आगै,
औ आदा,